हेल' नोंथां। औ नोंथां। हेल' नोंथां।
औ खोनादों ना?
अ हेल' नोंथां औ नोंथां खोनादों नोंथां?
औ दा आङो नोंथांजों आबादनि सायाव एसे रायज्लायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा।
औ नोंथां हागोन नोंथां।
औ। दा आबाद आद होनबाथ' जोङो जेनेबा गामियारि सुबुङा बांसिनानो आबाद मावनानै जिउ जा जिउखौ खुंलांनायखौ जों नुनो मोनो। ओ जों गामियारि सुबुं फोरनि थाखाय माइ आबादानो गाहाय। जायखौ जों दैज्लां बोथोराव बांसिन मावनायखौ नुनो मोनो। बेबायदिनो औ माइबो दैज्लां बोथोराव जोङो
औ नंगौ नोथां। ओ औ। जोंनाथ' गोबां माने आबादफोर गायनाय जायोलै नोंथां जेरै माइ आबाद औ नोंथां।